हेलौ नोंथां औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ
नोंथांनि फन हरनायनि जाहोना मामोन?
ओ आंनि फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय बिदिनो जोङो हारिमुवारिनि बागै एसे रायलायनो सावरायलायनो होननानै एसे फन हरदोंमोन आरो नोंथां
औ औ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ
अब्ला नोंथाङा बुंग्रोदो आरो जोंनि बर'नि हारिमुनि सायाव एसे फोरमायग्रोदो नोंथाङानो।
औ बिदिब्ला जोंनि हारिमु हारिमुआव आरो जोंनि ओ हारिमुआव जेरै जोङो
माने हारिमु होनोब्ला आरोना जोंना बर'ना हारिमुवा ओ जोंना गाननाय जोमनायनि सायाव मोसानायनि सायाव अ जानाय लोंनायनि सायाव आरो गाननाय जोमनाय खिथा आरो गेलेनाय बायदिसिना गोबां हारिमुवारि नेरसोनफोर दं आरोना दामनाय देनाय
औ नोंथां
खननाय मोसानाय बायदिसिना बेफोराव दं आरोना अब्ला नों थाङा जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाय हारिमुनि सायाव एसे फोरमायना होबानो जाबाय।
जोंनि हारिमु होनोब्लाथाय जेरै ओ गाननाय जोमनाय जोंनिया ओ हिनजावसा बा हिनजाव मानसिफोरनि थाखाय जोंनिया जेरै ओ आर'नाइ आर'नाइ गोजा बा दख'ना बिदन ब्लाउस जा बिदि ओ नुनाय मोनो आरो ओमफ्राय
औ
हौवाफोरनि थाखाय आरो जेरै गामसा खायमा गामसा बा गेन्जि गुफुर बिदिनो आर'नाइ
औ
लानाय नुनो मोनो आरो
औ औ बिदिनो जोंना मा ओ हिनजाव हिन्जाव मानसिफोरनि सायाव माने मा हाग गाननायाबो जोंना जेरै ओ मा होनो ओरैनो जोङो बबावबाफोर मोसानाय बायदिसिनायाव जोङो मा गोमो गोमो गोज्जा आरो गोथांखौ बांसिन बाहायो आरो ना ओमफ्राय आरो जों बाथौ बायदिसिना सिबियारियावफोराव थाङोब्ला सिब बिसा-सिबिसालिफोराव थाङोब्ला जों मा बांसिन गोमो आरो खायमा आरो गोमो गुफुर ब्लाउजफोरखौ बाहायनाय जायो आरो
औ
मानसिफोराबो मा दो धोरोमसालिफोराव थाङोब्ला मा होनो गोमो गोमो गामसा आरो ओरैनो गोम ओ गोथां आर'नाइ आरो गोमो फा गस्ला गानो आरो ना
औ
आरोबाव जोंना मा होनदों दामनाय दामनाय देनाय दामनाय देनायनि सायावबो जोंना हारमुवारि बायदिसिना आगजुफोर दङ नङा ओमबा अब्ला बेफोर आगजुफोराव मा मा दं मा मा बोरैहाय बेफोरखौ बानायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
हारिमुवारि ओ दामजुफोरनि सायाव ओ जेरै खाम सिफुं सेर जा बा ओ जाबख्रिं थरखा बेफोरबायदि दङो आरो बिदिनो जोङो ओ फुुंखौ बानायनोब्ला जोङो ओ औवा बेफोरजों बानायनाय जायो आरो
औ
नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ मा मा मानि सायाव फोरमायनांगौ नोंथां?
जेरै ओ खामखौ माजों बानायो
औ औ खामखौ जोंथ' ओरैनो ओ दंफांनिफ्राय बाहायो आरो ना ओ गुबैयै माबे दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो आंबो बेखौ मोजाङै मोनथिया दिनैसिम ओरैनो गुबै जों दं दंफांनिफ्राय बानायो आरो ना दंफांखौ जोङो मा दानख'नानै बेखौ बानायनाय जायो आरो ना ओमफफ्राय जों बेखौ जु-जुनारनि बिगुरजों जायखौ जोङो दामगोन ना बेखौ जिनारनि बिगुरजों बानायनाय जायो आरो बेखौ आरो बेनि जोंना दिरुं थायो नालाय बे दिरुंआबो जोंना जुनारनिफ्रायनो बानायनाय अब्लासो जोंना बेहाय ओ जोंनि ओ साउनआ एसे मोजां जायो आरो ना बिदिनो ओ सेरजाखौबो जोङो बिदिनो ओ गुबै मानिफ्राय बानायो जों बेखौ मिथिया नाथाय सेरजायाबो जोंनि हारिमुनि मोनसे नेरसोन आरो दामजुनि सायाव आरोबाव जोंना हारिमुवारि ओ बुंनो थांबाथ' हारिमुवरारि होनजाया बेखौ जों गुबुन हारिफोरखौ बाहायनाय नो मोनो
औ
गायनाय फुनायफोराव जेरै नांगोल जां नांगोल जंगाल दांगुवा ला लरु जेरैहाय एवनायाव बाहायो नङा होमबा बेफोरखौनो बेफोरखौबो जोङो बर'नि दोरोङारि महरै नुनाय मोननाय जायो बायदिसिना ओ बायदिसिना मा होनो बेखौ उ बायदिसिना मा होनगोन बेखौ ओ दिन्थिफुंसालि आरो ना दिन्थिफुंसालिफोराव जों बेफोरखौ दिन्थिनाय जायो बर'नि हारिमुवारि हिसाबै हारिमुवारि हिसाबै जोंनि बर' हा हारिमुवारि जेरै आबाद मावनाय दामनाय देनाय बायदिसिना बेफोरबो खौ जोङो ओ दिन्थिफुंसालि जायोना जोंनि बर'नि गेजेरावबो बायदिसिना जेरै कनफारेन्स बायदिसिना बर'नि गो गिदिर गिदिर ओ फांसनफोरावबो देखायनाय जायो बेफोरखौ जोंनि बर'नि गुबुन गुबुन हारिनि मान सि फैयो नालाय बेवहाय नायनो बेखायनो जोंनि बर'नि हारिमुवारिफोरखौ मुवा बेसाद दामनाय देनाय गासैखौबो दिन्थिनाय जायो आरो आरो जोंनि हारिमुवारि ओ जेरै न'फोरखौबो बानायनानै देखायनाय जायो
औ
धोरोम धो माबोरै फालियो बेफोरखौबो दिन्थिनाय जायो बे दिन्थिफुंसालियावनो आरो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जोंनि हारिमुवरारि मोसानायनि सायाव एसे फोरमायनानै होदो मा मा मोसानाय दं जोंनिया ओरैनो नोंथाङा जाखिनिखौ मिथिगौ बेनि सायाव फोरमायना होबानो जाबाय
औ ओ हारिमुआव जेरै बागुरुमबा बागुरुमबा बेखौ मोसानाय नुनो मोन नुयो आरो
औ
बिदिनो गुबुन हारिनिब्लाथाय जेरै असमियाफोरनिया बिहु
औ
नुयो आरो जोंनि ओनसोलाव
औ औ नोंथाङा बर'नि मोसानायफोरनि मोननैसो नामखौ मुख'नो हागोन नामा
आंथ' बावनानै दोङो नोंथां
औ
नोंथाङा फोरमायना होन
अ जोंनै ओ बर'फोरनि ओ मा होनो मोसानाय खायसे दोरोङारि मोसानाय आरो ना जायफोरखौ जों नु नुबोबाय थायो जेरै जोंना बर'फोरनि मोसानायफोरखो खेराइ खेराइ मोसानाय दं ओ दाउस्रिदेलाय सिख्रि सिख्ला आरो खोजिमा बोनाय ना गुरनाय दौदिनि मोसानाय
औ
बिदिनो गोबां जोंनि बर'फोरनि मा होनो मोसानाय हारिमुवारि दङ आरो ना जायफोरखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया। थिक बिदिनो जोंना मेथाइफोरबो दं जेरै खुगा मेथाइ। बैसागु मेथाइ बेफोरबायदि गोबां दं आरोना जायखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया। बेफोर जोंनि गुबै बर'नि। दोरोङारि हारिमुवारि बेफोरो आरोना।
औ
जानाय लोंनायनि सायावबो जोंना बर'आ ओ दोरोङारि दं। सबाय ओंख्रि, साम' ओंख्रि, नाफाम, नारजि अमा हांनाय अमा सावनाय।
बेफोरखौबो जों गोबां जायगायावनो नुयो मेला फुजा बायदिफोरावबो जों बेफो खौ संनानै फाननाय जानाय जों नुनो मोनो आरो ना।
औ नोंथां।
अब्ला नोंथाङा जोंना ओ जोंना दोरोङारि जों जायखौ मा होनो आर'नाइ। आर'नाइ जोंनि हिन्जावसा हिनजावफोरनि ओ दख'ना बायदिसिनाफोरखौ माबोरैहाय बाहायनाय जायो। नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ बे
आरो जोंनो बेखौ गुबैयै जों मा मा माबेयाव बानायनाय जायो।
बेखौ जोङो हिसान हिसानाव हिसान दानानै बानायनाय जायो आरो जेरै ताथखाल। बिदिनो जोङो सोंग्रो खुन्दुंखौबो लाबोनानै जोङो सोंग्रोनांगोन। सोंनानै बेखौ जोङो दाथ खालाव लागाय लगायनानै जोङो बेखौ दानाय जायो आरो।
औ औ
आथिखालावथ' दा गोदान मुगायाव मेचिनजों बांसिन दानाय नुयो। थेवब्लाबो आङो सानो आरो ओ आखाइजों दानाया साबसिन जायो होननानै।
औ आखाइजों दानाया माने जोंना जोरसिनोबो आर ना गोबाव समहालागै जोरो।
औ
आरो जोंना बर'फोरनि दोरोङारि ओ गहेना गहेनाफोरबो दं नङा होमबा ना? जों जायफोर हिन्जाव माहारिफोरा गानो गहेना। बेफोरनि सायाव नोंङा गहेनाफोर गहेनाफोरनि मुंफोरखौ मोनन्थिगोन नामा?
गहेनाथ' एसे बावना दङ नोंथां।
औ औ नंगौ नामा? आंबो थ' मिथिया नोंथांनाव आङो सोंनो सानदोंमोन आरोना गहेनाफोरनि मुं। ओरैनो मोननैसो मोनथिगौ जानांगौ आं ओरैनो खेरा ना मा होनो खेरा
खुरखुरि
खुरखुरि औ।
औ
बेफोरबायदि आरो। औ दं आरो जोङो एसेबां मिथियो आरोना।
औ गोमालांनो हमबाय नालाय
औ गोमालांनो हमबाय नालाय दानि दानि दिनावथ' आरो गोदान गोदान एसे ओंखारबोबाय नालाय।
औ
औ बिदिनो जोंना बर'फोरनि आगर फोराबो जोंनि गुबै आगर दङ आरोना बर'फोरा निजा निजायै बानायनाय आगोल गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोर आगरफोरनि मुंफोर मोनथिगौ नामा नोंथाङा?
जेरै दाउरायाइ आगर ओ सोख्रि आरो बिदिनो औ हाजो आगर।
औ फारौ औ औ फारौ मेगन। बायदिसिना आरि
औ
अब्ला जोंना नोंथां समावबो जाबाय नामा एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा जोंनि सावरायनायखौ? औ दे जागोन दे नोंथां बाखिसै गोजोन्थों।